हेलौ
हेल' नोंथां
अ- खोनादों नोंथां अ- बिदिबोला जों नोंथां जोंनि बर'फोरनि न'आव गायनाय मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथनि सायाव से सावरायनो होनब्ला न नोंथां
औ औ सरायजायो नोंथां जोबोद मोजां आयदा।
अ अ बिदिबोब्ला नोंथांनो एसे जागायग्रोदो नोंथां नोंथांमोननि बे ओनसोल गामिफोराव माबायदि मैगं थाइगं न'आव गायो आरो माबायदि फिथाइ सामथाइफोर गायो बेनि एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ ओ नोंथां नोंथांनि सोंथिनि थाखाय आं फिननाय होनो आवगायबोबाय ओ ओ आ मैगं थाइगं ओ होननानै गायनाय होननानै बुङोब्ला जों ओरैनो ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ ओंखामजों जानो लोग जानो थाखाय ओमफ्राय ओ बायदिसिना मैगं थाइगं ओबेखौ जोंङो न'नि सोरगिदिं साखाथियावनो जों आबाद मावनाय मावनानै लानायखौ नुबोदों। ओ बेबायदिनो ओ गुबैयै जों ओ मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जों लाफा मैगंनि बाथ्राखौबो मख'नो हायो। ओ बेखौ जों न'आव जानो थाखाय बांसिनै आबाद मावो बेजों लोगोसेनो लाइ ओ आरो जोगोनार खुमब्रा ओ एबा फल जिंखा थाइबें आथिखालाव बेफोरखौबो जों गायना लानाय नुनो मोनो ओ बेजों लोगोसेनो जोंनि बि ओ साखाथि फाखाथि ओ जि न'नि बारि बेवहाय जोंङो ओ जारि बेखौ गुबुन ओ जायगायाव गुबुन बुङोबो जानानै जोंनि ओनसोलथिं बेखौ जारि होननानै बुङो। ओ सिब्रु बा मानिमुनि गेदेर फिसा ओ बेफोरखौबो ओ जों आथिखालावहाय गाव गावनि बारियावनो बेबायदि ओ गायना लानाय नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो ओ फिथाइ होननानै बुङोब्ला जों जोंनि बारियावनो ओ जोंनि न'खरनि जि बारि बेवहायनो जों थालिरनि बिफां बा आनारसनि बिफां गायनानै बे बेफोरनिफ्राय जों फिथाइखौ ओ जेब्ला मोनो अब्ला बेनि ओमफ्राय जों फिथाइफोरखौ मोनजायो। आ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलथिं फाय ओ बेबायदिनो न'खराव मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथायाइफोरखौ आस आथिखालाव माबायदिहाय माने आबादखौ मावबोबाय दं बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन नोंथां अ नोंथां ओ जोंनि जोंनि थ जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव साखाथि गामिफ्राव गोदोनिफ्रायनो जोंनिया बिदिनो मैगं थाइगं गोबां गोबां मावबोदों। बिदिनो जोंनि सोरबाफोर न'आव एसे हा हु थानायफोरा न'नि बारियावनो एसे खदालजों जावग्लैबाय एसे हालेवनानै जोंनिफ बांसिन ओ बोथोर लायै बोथोर बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ गायो जेरै जोंङो दा मेसें बोथोरनि उनाव जोङोथ' दा मा होनो ओ गोजां बोथोर फैब्ला जों लाइ लाफा दोन दिया बेफोरखौ जों बांसिन दायो जोंनि न'खराव बारि उनथिं जोङो। बयनि न'खर न'खर बेखौ न' न' न'खराव जानो थाखाय गायो। ओ बे बिदिनो आरो जोंना ओ बेसर बेसरबो गोबां गायो माइ माइ आबादखौ हाखां नाय उनाव नारा खांनायनि उनाव जों हालेवना बे बेसर खौबो गायो जोङो गोबां गोबां बिनिफ्राय बेखौ ओंख्रि जानोबो लोगोसे बिनिफ्राय थाव दिहुननो थाखायबो जों गोबां बिबांनि बेसरखौ गायो आरो जोङो बारि बागान फोराव। आरो बिदिनो जों सबाय सबायखोबो जोङो बिदिनो गो फोना होयो जोङो बिदिनो एसे हाल एवनानै जों दुब्लि फोथारफोराव अब ना बेखौ माइ हाखांनायनि उनाव उनाव बेजों लोगोसे आरो जों बोथोर लायै बोथोर बिदिनो जोंङो दा जोंङो ओ जोंनिथिंथ' दा लाव खुमब्रा जोंङो न'नि बारियाव बारि उनथिं सां बानायनाय बानाय ओ गायनाय जायो लोगोसे बिदिनो सोरबाफोर न'नि उखुमावनो म मान्लायो बेफोर खुम खुमब्रा लावफोरखो, जिंखाफोरखो आ अ बिदिनो आरो जोङो राङालाव राङालावखौबो जोङो बिदिनो बिथा खालामै खालामै जोङो मो दुब्लि फोथारावबो गायो जोंनि बारिफोराव बिदिनो आरो दा लासै लासै जोंङो जेरै जोंनिया जोंनि बर'फोरनि दुब्लि फोथारफोराव जायफोर आबाद मावो बिसोरनियावथ' जों बांसिन दा अ फानलु गायनायखौ नुयो फान्थाव गायनायखौ नुयो जोंङो।
औ नोंथां
कबि बान्दा कबि बेफोरखौ एसे एसे जानो आन्था गायो आरो सोरबाफोरब फालांगिरि ओ फालांगि खालामनो थाखायबो गोबां बिबांनि गायो आरो बिदिनो आरो जोंनि थिं ओ गोबांङानो बेनो फात काख्रेल ओमफ्राय थाइबें बेफोरखौबो गायो। गोबां बिबांनि न'खराव जानो बा फाननो थाखाय बेफोरखौ गायो जे जोंनि बारिफ्राव बेखौ बांसिन नुयो आरो जोंनिथिं
गसै
आरो बिदिनो अ जोंङो फिथाइ फिथाइ होनबोलाथ' फिथाइ सामथुला जोंनि न'नि बारि उनथिंजों जोंङो बांसिन थाललिफां गायो जोंङो न'आवनो जानो थाखाय साल बिफांखौ गायनाय नुयो अ बिदिनो आरो गय बिफांङा जोंनाया थायो बारि बागानाव जोंनाया गायनाय जायो बेखौ लोगोसे जोंनि सफ्रें थाइजौ खान्थाल जाम आमलुखौ बिदिनो सिलिखा बे जलफायारि सब बयनो बारि बागानफोराव बेफोर गायनाय थायो आरो बेफोर फिथाइ सामथायाइ बिफांफोरा जों बांसिन आरो बेफोर जोंङो बेफोर फिथाइ सामथफोरखौ जोंङो बायना जाया जों बांसिन जों न'नि बारैनो गाव गायनानै जों गावनो बिनिफ्राय जों फिथाइ जायो। आरो जोंङो
बिदिनो आरो माखासे ओ बिदिनो मैगं थाइगं आथिखालाव आरो गोबां गायग्रा जादों जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदिनो जोंनि हाफोराव जि जि जायो बेखौ आथिखालाव एसे गायो आरो जोंनि बर'फ्रा। गाया नङा जोंनिथिं अ दिनै आरो जोंनि गोबां गोबां बिबांनि आलु आबादबो मावनाय जायो जोंङो आलुफोरबो गायो जोंङो दुब्लिफोरथाराव जोंङो आलु गायो गोबां बिबांनि बिदिनो आरो माखासे सां बानायनाय आथिखालाव जोंनि बर'फोरखौ अ गोबां बिबांनि जों फालांगिरि मावनो पटल गायनायखौ नुयो जोंङो पटलखौ गोबां गायो जोंनि बर'फ्रा आथिखालाव बेखौ गोबां बिग से बिगानै गाहाम गायो बेफोराव सां लुना होयो जों बैसां लुनानै गोबां बिबांनि गायो आरो बेखो। बायदिसिना बिदिनो बिबार कबि जा लेस्रा बिन बेफोरखौ गोबां बिबांनि गायो आरो दा जों नुनाय मानि जेसां हायो बिदिनो आथिखालाव जेसां जि मोनो अ जोंनि हायाव जायो बेफोर गायबोबाय थादों आरो जोंनि आबादारिफोरा।
अ नो-नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन ना नोंथां। अ नोंथांमोननिथिं ओ बेसेबां मानसिफोरा बिदि बिदिनो न'आव मैगं थाइगं गायना जायो नोंथां मोननिथिं
बेबायदिथ' आथिखालाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव हाय जेरै बर' सुबुंफोरा ओ गाव गावनि न'फ्राव जेरै मैगं थाइगंनि आबाद खालामो बेबायदिनो थिक जोंनि ओनसोल लावबो बेबायदि गोबां मैगं गायनायखौ नुनो मोनो ओ जेराव जों ओ न'आव मैगं थाइगं गायना नै जे जों मोसौनि गोबोर बे गोबोर हासारखौ ओ होनानै मैगं खौ जों गायो ओ बे बेफोर ओ मैगं थाइगंआ जोंनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद गाहाम। ओ जो जों ओ बेबायदि ओ गुबुन बाजार फोराव बायनाय बा मैगं थाइगं फोरखौ जों लाबनानै जाफैयोब्ला बा बायनानै जाफैयोब्ला बे बेवहाय ओ जोंनि सावस्रिया गोबां खहा जायो ओ मानोना बेवहाय ओ जोङो रासायनारि हासार बेफोरखौ गोबां बाहायनाय नुयो जायखौ फालांगि नोजोरजों आबाद खालामनाय बे आबाद फोरावहाय एसेब्लाबो ओ गुबुन रोखोमनि हासार ओ जायफोर रासायनारि हा सार बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो ओ नाथाय जों जों जि न'आव जानो गायनाय मैगं मैगं थाइगं ओ बे मैगं थाइगं आव जों जों न'निनो फिसिनाय जि मोसौनि खि बे गोबोर खिखौ ओ जों फोराननानै हासार ओ गुन्दै खालामनानै बेखौ जों मेगानाव मेगङाव सारना होयो। बा आलु गायब्ला आलु फोरावहाय बेबाय दिनो एसे हाजों लोगोसे मिक्स खालाम फानानै सारनायखौ नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलथिं जाय आबाद होननानै बुङोब्ला ओ गुबैयै जों आलु आबाद मावनाय खौसो बांसिनै नुनो मोनो ओ बे आलु आबाद खौ जों न'आव ओ जानो आबाद मावनायजों लोगोसेनो ओ बेखौ जों फालांगि नोजोर जोंबो जों बे आबाद खौ मावनाय नुनो मोनो आलु आबाद ओ मावनायाव एसेबां मानि ओ खस्थ'बो जाया बे आबादखौ बांद्राय खस्थ' खालामना खालाम नोबो गोनां जाया जेरै आलुखौ गायना दोनखांनायनि उनाव हाय बेबायदि बांद्र द्राय जोथोन नङा ब्लाबो आलुआ माने जायो होननानै फोथायनानै जोंनि ओनसोलाव आलु आबाद खौनो बांसिन मावो आरो बेजों लोगोसेनो आलुआ मोनसे थिनानै जाजानाय ओंख्रि होननानै बो साननाय जायो ओ आलु आ माने जेसेबां मोजाङै फोरनानै दोनोबोला बा गोरान जायगा फोराव ओ दिखोनानै दोनोब्ला ओ जेरै आथाल साथाल फोरा बा बैसां खानानै बेबायदि दोनोब्ला थाय आलुखौ जों गोबाव बाव सम थिनानै जानो हायो आरो बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलथिं आलुनि आबादखौ बांसिनै मावनो मोनदों। ओ बे ओ बेबायदिनो नोंथां मोननि ओनसोलाव हाय ओ जि गोदोनि ओ फिथाइ सामथाइ नि बिफां गायनाय बे बिफां गायनायाव ओ नोंथां मोननि ओनसोलाव हाय मायोबा सोलाय नायफोर नुनो मोनदों नामा जे सिगांनि जे दोरोङारि ओ फिथाइ सामथाइनि बिफां गायनाय बा आथिखाल नि फिथाइ सामथाइनि बिफां गायनाय बेवहाय नोंथाङा मायबा सोलायनाय नुनो मोनदों नामा नोंथांनि नोजोराव बेखौ फंनैसो बुंनो
आथिखालावथ' बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि हाफोरा गोबां हासार गोनांमोन। जों बिफां फिथाइ सामथाइ बिफांफोरखौ जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमना लाबोनानै जों न' न'खराव गायबानो ओरैनो जायोमोन बारा जोथोन लानो गोनां गैयामोन जोङो गोदो नाथाय खिन्थु आथिखालाव जोङो दा बिफां मोनसे गायनो ओ गायनो नागौब्ला फिथाइ सामथाइनि थाइजौआनो जा खान्थालानो जा लिसुआनो जा गोबां जोथोन लानो गोनां जायो। जों बेफोरखौ आ दा हाग्रा बंग्रा ओ मोननो थांला जों बांसिनानो बेफोर लिसुफोरखौ खान्थाल फोरखो जों बेफोरखौ मा बुङो जोङो आथि आथिखालाव जोङो ले-लेबाव बानायनाय बा नार्सारियाव बानायनाय बेफोर नार्सारिनिफ्राय जों बायना लाबोनानै जोङो न'आव गोबां बायदिसिना गोबोरखि हासार होनानै ओ रासायनिक हासार बाहायनाय जों बेखौ गायो आरो जों बेयाव। आरो बेबो मोजां जायगा नायनासो जों गायनो गोनां जायो बेफोर जेराव एसे हाया मोजां बेफोरखौ बासिनानैसो गायनो गोनां जायो आरो जोबोर जोथोन लाखिनो गोनां जायो आरो बेखौ देरजासिम। होमब्लासो जोङो फिथाइखौ मोनो ना? नाथाय आथि गोदो बेफोरबायदि नङामोन आरो जेराव मेराव गायनो हाबानो बारा जोथोन लानो गो- गोनां थियानो गैयामोन जेराव मेराव गायबानो जायोमोन। दा आथिखालाव बेखौ फारागथिखौ नुयो आरो आं दा गोबां जोथोन ला नो गोनां जायो मोनसे बिफांखौ देरहोनोब्ला।
अ नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाव जाबाय जों ङो बा दोनथ'निसै न' बेखिनियावनो नोंथां?
औ नोंथां नोंथांजों जों ओ मैगं थाइगं गायनाय बा फिथाइ सामथाइ गायनायनि सोमोन्दै सावरायना नानै जोबोथ गोजोननाय मोन दों। नोंथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोनथों।